हेलौ औ दा मा खालामदों?
उन्दुदोंमोन।
ए जों- ङो दा औ मा खालामदों दा?
आङो दङ' ओरैनो नोंथां, खबर-सबर
ओ फ्रिदा दा?
औ हेलौ
फ्रि दा?
उम फ्रि।
त' जों माने दा दै बानानि बागै रायलायजागोन दा?
रायलायजायो नोंथां रायलायजायो।
औ त' आं नोंनाव सोंग्रोनायसै हो
औ
जों जोंनिथ' दा माने दैलां बोथोर होम दाथ' माने दैबाना जासिगोन दै देतसिगोन दाथ' जों खाथियावथ' बिराद माने गिदित-गिदित दैमाफोर दं त' दैबानाफोर जाला माने मा मा खहा जायो सुबुंफोरनि बेखौहाय एसे बुंना होनो हागोन नामा नों?
हागोन नोंथां हांगोन अ गिबियावनो जोंनिथिं जुदि दैबाना जायोब्ला गिबियावनो जोंहा माइ दाथ' माइ गायनाय बोथोर नालाय
उम उम
सबसे खहा होनबा माने माइ गायनायाव जायो होमबा मानो होनबा माइ गाय गायखानाया दैबाना जायोब्ला माइआ सेवलाङो खोथियाया सेवलाङो माने बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय माने गोबां दङ जे दैबाना जायोब्ला न' बाङाबो खायफाना दैजों बुखारलांजायो दैबाना जायोबा।
उम
दै माने दैमा खाथियाव लुनानै थानाय सुबुंफोर बिफोर बिसोरनिया न'फोरा बायदिसिना सिना खहा जायो आरो सुबुंनि मोसौ बोरमा बायदिसिना जिब माने बिसोरबो दैजों गोजाव लांफनो हमो माब्लाबा समाव दैबाना जायोब्ला बेफोर मोनसे खहा बेबो मोनसे
उम
दा आंनि मोननायावथ' बेनो
अ त' नोङो माने जोंनिथ' ओरै आसामावहाय दैबाना जाबाय थाखायो हो। त' नोङो लोगो मोननाय बा गोसोआव दं मोनसे माने गिदिद दै बानाफोर गोसोआव दं नामा? जे नों माने लोगो मोननाय माने एकदम गिददिदथार
आं एथ'बां गिदिर बेफोरखौथ' लोगो मोनाखैलै आं गोसोआव गैला नोंथां।
उम जोंनिथिंहाय आं आं आं गोसोआव दं आरोना मोनसे माने आं गिदिद नोङामोन बारा एसे फिसामोन त' जोंनिथिं बे खाना माख्रा होननाय बेयो माने ओरैबायदि देरबाय जोंनि ओरैहाय एकदम लोमजोब्बाय माने लामा उसिफावलायना लामा खुरखाजोब्बाय। दुब्लिफोरसोमोन आरो बियो
औ औ
दुब्लिफोरावनो फुरा माने जेरबासे गाहाम लोमजोबदों न'फ्रानो। बियो टु थावजेन औ सेभेनटिन सिक्सटिन बेफोराव जादोंमोन खोमा! एकदम न'फ्राव हाबसिजोबदों गोजावजोबदों लामाफ्री सेब ओमफाय जों माने जोंनावथ' एफ्फा बिदि जाफैयाखै होनब्लाबो माने जों नायहैदोंमोन आरो जाय जायनो जायजायनाव जादों फुरा माने माइफ्राथ' लोमजोबखादों सेबजोबखादों उनाव न' फो न'फ्राबो बेस्राफोर माबा जेरबासे जाजोबखादों लोमनानै। बि ओमफ्राय - माने आं बे टाइमनिफ्रायनो माने दैबाना गिदिद नुयिया गोबावसै।
औ बां माने एबारे आंबो थ' बिदि बांद्राय दिबाना जानायखौ नुवाखैथ'!
उम
एसे खम मोनदों आंङो र' नै देग्लाय बा माबायदि जागोन दाथ' दैज्लांबो
औ फैगासिनोसो दं।
फैगासिनोसो दङ औ। बोथोरफोरानो गाज्रि जानानै होबायलै दा आफायानो
माइ गायनो अखा मोनला नाङि समाव अखा हासिगोन इदि जा-जा-जासै ना
मा-माने नांगौ समाव सिगांनि बायदि समाव अखा हाला आरो दा। माने सोलायबाय बोथोरा। ओंखायनो बिराद दैनिबो खस्थ' जायोना माइ गायनायाव ओमफ्राय नाङियावसो दैबाना जानोसै बे मोनसे। लोमसावलाबायनोसै
ओम।
दुब्लि फोथार लोमसै खोथिया थिलि गासि बो नस्थ' जानोसै,
ओम ओम सिगां थ' माने दै बानाया माने प्रतेक बोसोर एभ्रि इयार जाबाय थाखायोमोन ना खो माने ओ जों- जोंनाबो न'आ माने दै खाथि द्रायथ' नङा खिन्थु माने माखासे गामिया खाथि-खाथिनालाय जोंङो ज'-ज' थांना दै खुरखानायनि नायहैयोमोनब्ला माने बेखौ एसे गोसोखांदों आङो माने ज' ज' थांना नायहैनो मोजांसो मोनोमोन माने।
बे बे समाव उन्दैमोन नालाय बिदिखौ जेबो मिथिया।
माने जायफोरना जायफोरना खुरखा जादों बेस्रा बिसोरथ' बहुत दुखुआव दं हाफोराव। खिन्थु जों माने नायनोखौ नायोमोन आरो नायनो मोजां मोनोमोन बि ओमफ्राय हायो औ उम उम ओमफफ्राय हायो नोङो बे माने दै बानाफोरखौ होबथानायनि एसे राहा लामाफोर खोन्थानो हागोन नामा बोरैबा माने कन्ट्रल खालामनो हागोन बेफोरखौ?
बेनि बागैथ' आं जेबो सानहराखै नाथाय एथ'बां गिदिर दैखौथ' जों बोरै हमथानानै लाखिनो
उम
उम माने ओजों खनसेहाय जोंनि गामिनिफ्राय ओरै साहा दावखोनानै हाजो खाथियाव माने बान्दो थेहैदोंमोन जाहाथे दैया बारा फैया। बै समाव आरो आं बेखौ गोसोआव दङ मोनसे जोंनि गामिनिफ्राय थांदों माने बान्दो थेदों जाहाथे दैया एसे खम माबायो आं माने बेबायदि दैबाना जानायखौ होबथा माने हमथानायनि राहा आं बेखौ नुवाखै आरो ना। मारै हमथागोन जेनेबा नों फैनाय दैखौ दैबाना जानायखौ
उम
बे खारनोल'सो हागोन।
उम उम उम दै बानायाथ' माने मोनसे नेचारेल प्रसेसो जाहैबाय
औ।
बेखौ माने हमथानो हाया।
औ माने उनाव माबा मोनसे खायद' जाहैनो हागौ खिन्थु आं नु माने दा बुंनो हानाय नङा आरो बे माबाखौ। बे मिथिंगायारि जाब्रबथायसै नालाय।
माने जोंनिया दा माने जों माने प्रब्लेम खालामनानै लागासिनो दं माने जोङो बे दैलामफोरावहाय जि अन्थाइ खनहैयो हो? बेफोरबो माने दैखौहाय एसे होबथायोमोन।
औ औ बे
माने बे अन्थाइफ्रा गैलाथ' दैया गोसोबायदि फैनो हासिगोन बिदिसै आरो।
औ सिगांनि समाव हमथानो हायोमोन नोंगौं।
सिगां माने बे अन्थाइफ्रा थाबा एसे प्रटेकसन जायो आरो दैफ्रा। खिन्थु माने दै गिया लाभ बे सलासल फैबाय गोसोबायदि खुरखासिनो हायो आरो। जोङो बेखायनो माने बे अन्थाइ खनायफोरखौ होबथानो हाला एसे मोजां आरो।
औ माने हमथानो माने हागोन जेनेबा प्रटेकसन होनानै। अन्थाइनि दैमा जिं जिङाव बे मोनसे खिन्थु खुरखाथारोबाबो जों बेखौ हमथानो हानाय नङ ना प्रटेकसन होनबाबो औ बे मोनसे माने गोबाव समनि थाखाय हानाय नङा आरो।
गोबाव सम दसेनि थाखाय
खुरखाथारनांगौआथ' हानाय नङाना?
उम
बोरै
होमबाबो माने जोङो बे जिं जिं हाफोरखौ खुरखायैनो थाखाय जोंसे दा माबाफोर माथावरिफोर होयो ना प्रटेकसन ओ बेफोरो माने नोंनि साननायाव खामानि होदों ना होआखै?
होदों प्रटेकसन होदों जों बेखौ नुनो मोनखादों मोननायालाय मानो होनबा जों माने जोंनि गामिया दैमा सेरावनो जाहैबाय आरो ओरै जोंनि खा थियावबो बिराद दै लोमसावो माने बाना जायो आरो बेजों माने बारग'नो थाखाय प्रटेकसन होनाय जों बेखौ नुनो मोनदों दङ जोंनिथिं। जों नुदों दङ।
खामानि होदों ना होमब्ला? औ जोंनि माने खाथियावबो माने जोंनावथ' खुरखाया खाथिनि गामियाव खुरखायोमोन नालाय ओमफ्रायहाय बै खनसे बिराद खुरखानायनि उनावहाय मोनसे मा होनो माथावरि होदोंमोन आरो
औ
खुरखानाय जिं जिंआवहाय बस थानि माबा बाला सोना होथेजोबदों बे समनिफ्रायनो माने बै जायगायाव खुरखानाय गैया आरो थ' आंनि साननायावबो माने बिदि होथेनाया खामानि होयो आरो थ' जोङो जोङो हायोबा माने बेफोरखौ एसे बांसिन जायगाफ्रावबो होथेनो हाला मोजां आरो।
औ आं नुनो मोनदों माने ने दाबसे जायगायाव आरोना जेनेबा प्रटेकसोन होयालासिनो थायोबा जि आं नुनाय गामिया बियो माने खुरखासिगौ आरो जोंनि खाथियावनो दा प्रटेकसन होनायनि थाखाय माने मोजाङानो जादों आरो खुरखायाखै जेबो गामिया आं बेखौ नुनो मोनदों। माने खामानि होदों जाहैबाय प्रटेकसन होनाया।
थ' होमब्ला जोङो टाइमाबो जाबायमोन दोनथ'नायसै नामा? औ दे दे औ दे।